हेल'। औ।
औ नोंथां।
औ।
औ नों थांजों आङो मोनसे टपिकनि सोमोन्दै रायलायनो हागोनना?
औ हागोन।
औ टपिकनि आयदायानो जाहैबाय आयदायानो जाहैबाय दा जोङो नाफाम बाथोन
औ।
गिबियावनो नोंथाङा ओ जागायजेनग्रोनो ना आं जागायजेननो जागायजेननो?
औ नोंथाङानो जागायग्रोदो।
आंनो जागायग्रोनोसै ना, दे बिदिब्ला नों बर'आवथ' नाफाम बाथोन होननानै बुङोब्लाथ' बयबो मिथिखायो जाहैबाय।
औ।
दा जोङो नाफाम बाथोनखौ बोरै बानायो आरो बोरै मोनो माबोरैहाय जायो होननानै बुङोब्ला गिबियावनो नाफाम बाथोनखौ बानायजेननायखौ आं बुं-बुंथिग्रोनिसै। नोंथांनिसिम
औ।
नाफामखौथ' जेनेबा नाफाम बाथोनखौ जेनेबा ना गोरानजों देयो जाहैबाय ना?
औ।
गिबियावनो जोङो नाखौ ना गोथांखौ ओ सायनानै बेखौ ओ सायाब्लाबो जायो आरोना, फोरानग्रोनानै फोरानग्रोनानै जोङो बेखौहाय फोरानखांनायनि उनाव उवालावहाय ओ देनाय जायो। जेरै बे ओ बेजों लोगोसे जोङो माखासे थास' गोथांफोरबो होफायो आरोना नाफामावहाय
औ।
बेजों देनानैहाय जोङो बेखौहाय देखांनायनि उनाव जेब्ला औवानि हासुं जायखौ जोङो औवानि हासुं होननानै बुङो बेखौ जोंनो औवाखौहाय हास'नानै दानस'नानैहाय बे हासुङावहाय ना नाफाम बा नाफाम देनायखौहाय जोङो सोनानै दोननाय जायो आरोना। सोनानै जेनेब्ला ओ मोजाङै सोनानै खाथेनानै दोनो। बायसान्स जुदि मारैब्लाफोर बारफोर हाबोब्ला नाफामावहाय एम्फौ जायोबा, एम्फौ बिदै दैयोबा, एम्फौ हाबो नालाय
औ।
बिनिखायनो नाफामखौहाय ओम मोजां रोखोमै नारथुमनानै खाथेनानै जोङो सानब्रै सानबा बा सब था खनसे हालागै ओ ओ जिबा सानहालागै बा मास मोनसे खायफा बा मास मोनसे गाहाम दोनो बिदि दोननानै जोङो जायो आरोना। जेनेबा नाफामखौ जोङो ओ थास' थास' बिबाराव होनानै जायो खायफाबा सोरबा सोरबा ओ थास' बेनि उनावहाय गोबां रोखोमनि मैगंफोरजों जेनेबा खायफाबा सिब्रुबो होनानै जायो
औ।
बेबायदि जायो आरो नोंथाङा नाफामनि बादै ओ नोंथांमोननि ओनसोलावहाय मा बो मा रोखोमै बानायनानै बुंथिनानै होनो हागोन नामा?
औ।
औ।
जोंनि जि नाफामखौ गोबां रो खोमनि ओंख्रिजों संनानै जायो जेरै थास' थास' बिसं जायखौ होनो थास' बिसं बिदिबो जोंनिया जायो जेरै ओ नाफामखौ बानायना दोननायखौ थास' बिसुं नायगिरो नायगिरनानै थास' बिसं दों थास' बिसंखौ खाना लाबोनानै मोजाङै सुयो, सुनानै सायनानै सुयो आरोना। बिदिनो बेयाव मोजां थाव थाव एस थाव होयो सामब्राम बिदि होनानै सामब्राम गोजा होनानै बेखौ मोजां एवना लाग्रोयो आरो ना?
औ।
एवना लाखांनायनि उनाव बेखौ जेब्ला ओम संख्रि हालदै बिदिनो बानलु सामब्राम सामब्राम गुफुर बिदिनो होनानै मस्ला मस्लि होनानै मोजां एवफ्राना लाग्रोयो आरोना जेब्ला बिनि बिनिफ्राय दै ओंखारनानै रबो अब्ला बेखौ
बेखौ उम बै नाफामखौ आरोना। नाफामखौ बेयाव एसे होयो आरोना। एसे होनानै बेखौ मोजां एरो। एरनानै जाहाथे खामै बदि आरोना मोजां एरनानै जेब्ला बियो रेबजुबो। अब्ला बेयाव एसे दै होयो आरोना।
औ।
से दै होनानै। जेब्ला बियो हारसिंनो गलियोना। गलिबा बिखौ। खांनाय जायो आरोना इदिबो सोमो। खायफा-खायफा। खायफा-खायफा नाइफामखौ। मादो सोङो ओरैनो गाव गोजाबो संना जायो आरोना जेरै। ओ मोसांनो। सामम्रां। सामम्रां गोजा सामम्रां गुफुर बिदिनो हाइजें। बायदिसिना होनानै थाव एसे टे होखो होनानै मोजां एवफ्राना लायो लानानै। मोजां। मस्ला ओम मस्ला मस्लि होनानै बेखौ। एसे एवफ्रानग्रोना लायो आरोना। एवफ्रानग्रोनानै खारै एसे होनानै। बिखो बिदिबो संना जायो खायफा-खायफा।
हेल'।
औ-औ खोनांदों।
इनिफ्राय।
बिफ्राय औ खोनादों।
बेनिफ्राय।
खायफाया बिखो थास' उम। मा होनोबिखौ। थास'नि गिबि जायबा गिदिर-गिदिर थास' बुगा होनो खोमाना। बिखौ जोंनि थेसे अ थास' बिसं आरो थास'नि। से
औ। औ। खोनादोंना।
औ।
औ इनिफ्राय।
बिखौ। बे थाराखौ जिथु थास'नि थारा गिदिर गिदिर ना बिखौ लाना फैयो लाना फैनानै मोजां बासियो। बासिनानै सुयो सुनानै बेखौ बरे मोजाङै ओ साराइयाव माने एवो आरो ना। उ सामब्राम हाइजें ओ बिदिनो मस्ला मस्लि होनानै मोजांनो। बेखौ ओम सायनानै एवो आरोना एवनानै बिदिनो गाव गोसो बायदि मोननो होयो। रबनो होयो बिनि उनाव बे नाफामखौबो होयो आरोना। नाफामखौबो बिदिनो होनानै दसे सम एवफायो। एवफानानै बिदिनो दसे समाव समनि उनाव द बिनि दैया रानोबा आरोना। थास'नि दैया रानोबा बेखौ मा ऐम दै होनानै गावनि दैया रानोब्ला आरो दै एसे होफिननानै मोजाङै फोमोनफिननानै ओ थाङो आरोना।
बिनि बादै नोंथांमोननि ओनसोलावहाय नाफामखौ आरोबाव मा माजों जाबावो? खोनादों ना?
औ खोनादों।
औ जेरै नाफामखौथ' अनेक ओ ओंख्रिफोरजों जाबावनाय नुयोना जोङो खोनानो मोनो आरो गुबुन गुबुन ओनसोलफोरावहाय गुबुन गुबुन रोखोमनि संनानै जायो आलदा आलदा। ओंख्रिजों बा आलदा आलदा ओम जाग्रा जेन'बा खायफाबा अमाजोंबो जायो। अमाजों अमाजों ओ बिदिनो सिब्रुजों ओ संनानै संनानै जानायावहाय होफादेरनानै जायो आरोना माने संनानै जायो। होफादेरनानै जेरै थास'जों ना गोरानजों संनायावबो नाफाम होनानै संनानै जायो नालाय।
औ
औ बेबायदिनो अनेक रोखोमनि जायो दा नोंथांमोननि ओनसोलावबो गुबुनफोर ओंख्रिफोराव होनानै जाबावो नामा?
गुबुन ओंख्रि बेफोरबायदि गुबुन ओंख्रिजों होनानै जाफेरनाय नुवाखै आङो जोंनिथिं। दा बिदिनो ओ नाफामदों थास' आरो थास' बिसं आव होनानैबो संना जायो। आरो थास' बिबारावबो होना जाफायो आरोना।
औ
गुबुन ओंख्रिजों संनाय ओरै बिदि मोनजायाखै आरो आंना।
अह
नोंथाङा मोनजादोबब्ला एसे फोरमायना हो।
औ जोंनिथिंजायथ' जानायाहाय बेनो आङो जा बुंथिनांगौ नोंथांनिसिम आङो खिन्थाहरखाबाय माबोरै माबोरै जायो। दा जानायफोरनि बादैहाय नोंथांनिफ्राय आङो एसे मिथिनो मोननानै आङो जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथां। थाङाबो आंनि ओ ओनसोलनि जानायनि सोमोन्दै दै मिथिनो मोननानै माबायदि गोजोन्नाय मोनखो?
जोबोद गोजोननाय मोन्दों आंबो।
औ औ। दा बिदिब्ला टाइमाबो जोंना जाबाय। अब्ला जोङो दोन थ'लायसै नामा?
औ नोंथां दे
औ दे गोजोन्नाय थाबाय।